हेल'
औ नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों जानाय लोंनायखौनो रायज्लायसै ना अ नेटवार्क प्रब्लेम खोमा। ओमफ्राय नोंसोरथिं जानाय लोंनायफ्रा माबायदि सोलाय जोब्बायना गोदोनि स्टाइलावनो जायो?
दा जानाय लोंनायाथ आगोलनि बायदियनो दङ दं नायालाय खिन्थु इसे इदिन सोलायदों आरो।
औ औ।
आगोलथ खारै ओंख्रि होम माथो थावाइ बेफोर एसे सोलायदों।
औ औ औ।
ओंख्रि संबाथाय थास खारैजों जुदि ना जायोबाथाय मा होनो ओ ना फोरखो थावजों एवाबासिनो डाइरेक्ट होयोबाथाय आरो
डाइरेक्ट होयोमोन ओं।
दाइरेख होयोमोन जेरै सबायाइनि ओंख्रि संब्ला खारैजोंल सबाय सङोमोन बेनिफ्राय आरो बेदरफोरखौ एवाबासिनो गारना होयोमोन आरो दाथ बेफोरसो सोलायबाय बेदरफोरफोरखौ दा एवना होयो नाफोरफोरखौ एवना होयो बिदि आरो। बाखि ओरैनो बे औवा मेवाइफोर संनायफोराबो एखेयनो दं दंनायालाय बाखि बे खारै ओंख्रिनि बादि बाखि सोलाय एखेयनो दं।
हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ दासिमबो जायोना नोंसोरथिं
है जायो हाग्रानि मैगं थाइगं
औ मोनोना? दाबो मोनोना बारिफ्राव।
बारि इनगिरबानो दामा दामि। आंखाल गोया थारमाने। आरो बे जेनेबा जोंनिया बे बेदरफोरजों मालाबा। केल दाउफोरजो न'नि दाउफोरजों।
ओम।
लोंबाथाय दानो बे हाग्रानि मैगं मैयलाफोरखौनो नागिरना जालाबायो आरो बे थोरसि। लोंबाथाय जेनेबा मालाबा गगा मोनबा। लोमजाहां मोनबा गुजुहां मोनबा। बिदिनो। हाग्रानि मैगं मैलाफोर नागिरा ओय बहुदथा जाथनि नागिरो दानो जोंनियाव। मालाबा दुब्लि बारि। रजना थानायखौबो लाबो बारियावथ' दामा दामि थाखायो। ओरै खिफि बेन्दों मानिमुनि। बेनिफ्राय गनखसु ना मा होनो बे। मोदोमग्रा थास'आ। बिफोरखो होयो। ओमफ्राय आरो खैबाथा दं बिदिनो माइसुनद्रि थायसुनद्रि होलाबायो।
आदसा आसा ओ मायेस सों द्रि ओ बेथ' बिराद गोथाव हायसुन्द्राया नेवलायजों नेवलायजों आरो बे नाजों बिराद गोथाव जायोना बा थोन देना जानो। माइसुनद्रिया औ आरो एन्जर बेदर। एन्जर बेदरजों ओ माने नाजों नाजों नाजों ओइ नास स्राइना
औ।
नास्राय नाजों ओइ माइसुन्द्रिजों माने बाथोन जानांगौ आरोखि।
बा
औ लाना बेखौ माने नेवलाइ बेदर बायदि मोनजागोन माने नेवलाय बायदि मोदोमनाय मोनगोन नोङो औ आरो खांख्राइ एसे हो खांख्राइ एसे होदेर खांख्राइ मानैस सो होदेरदो ओनिफ्राय नास्राय ना होदो सावजो अनानै ओमफ्राय बेजों देदो माइसुन्द्रिजों नेवलाय बेदरजों एखे
गोथाव जायो होनबा ना ओ ओ ओमबा जोंनिया बै बर'फ फोरा माबोरै अनला ओंख्रिखौ मोनथाम मोनब्रै स्टाइलाव जायो नामा?
अनला ओंख्रिखौ जोङो माबा ओ ओ औवा मेवाइजोंबो जों अनला जायो। आमफ्राय जो जोङो माबानि ओ ओइ ओ माबानि लाइ लाफाजोंबो जोङो मा लाइ लाफा बाहायनानै जों मुला बिलाइ बाहायनानै जों अनला अनला फाख्रि अनला फाख्रा होनो जे बेखौबो जायो बिदिखौ जायो ओनिफ्राय जोङो ओ मोनबावो अनलाखौ आरो बे माबाजोंबो जायो मो बे अनला बे फाख्रा होआलासेनो बिलाइ होआलासेनोबो जोङो बि दि अनला जानाय जों नुनो मोना फिथा गुन्दैल' होनानै जोङो उम आरो बि थाइगिर अनलाबो जों मोनजायो।
थाइगिर अनला जानाय खोनादोंर' आङो औ बे थाइगिर अनलायाव खारै होयालासिनो सङो नामा अ अ बे मोननैखौ खोनादो आरो आं औ बे जेनेबा माबायाव गोखैयाव गोखै अनलायाव थाव होबाय।
थाव होबाय औ खारै होबाय बेयाव थाव बाहायला आरो गोखैबो बाहायला बिदि आरो आरो बे अनलाखौ जोङो हमनानै ला बांसिनै जोङो दाउ बेदर लखेल दाउजों
है बापरे बाप दाउ बेदरजोंबाथ' आरो बुंलायनांला
ओमफ्राय जोङो फ्राय माबासो आ अमा बे दरजोंबो खायसे खाइसेया जायो अमा बेदरजोंबो बे गोथाव जायो हन
औ औ ओमफ्राय आरो बे अनलाखो नाज जोंबो जानाय खोनादोंलै आङो मानसिफोरखौ।
नाजोंबो जायो नाजोंबो जायो खिन्थु खम जायो आरो एसे खम जायो नाजों।
बर'फोरा बांसिन जानाया बैफोरखौ जायो नामा ओ अमा बेदर आरो दाउ बेदरजों।
अमा बेदर दाउ बेदरजोंनो बांसिन जायो आरो लखेल दाउजों जायो आरो बेथिं बर'नि फेभरेट होनो होनना बुङोब्ला माबाया नाफामा नाफाम नाफाम ओ नाफामाथ' बिराद गो बर'फो फोरनि माने इम्पर्टेन्ट। स्पेसियेल मोनसे माने ट्रेडिसनेल फुड बे मोनसे दानाय ओ स्पेसियेल जानाय स्पेसियेल मानसि होनाय बिदि आरो बाथोन बायदि एसे एसे एसे जायो बेखौ उम। बे बे बर'नि बिराद मोनसे माबा आरोखि।
उम गोथाव जानाय आरो ना नाम जादा जानाय जोंनिथि बानायो किन्तु दा नाफोरखो खम मोनो नालाय जेनेबा नाफोरखो जेनेबा बारा हमनो थाङा नालाय मानसिफोरा बेखायनो खम बानायो आरो बानायबाबो न'आव जानो इसे एला बानायो बिदि आरो
ओ माबाया गोदो बानायनाय बिराद नुयोमोन ज जोंनि न'फ्रावबो बिदि बुद बा बानायोमोन। गामिफ्रावबो माने बे नाफाम साफ्रोम मोनफ्रोमबो गंफ्रोमबो गामियाव गंफ्रोमबो न'खराव मानि गोर गोदो जों उन्दै उन्दै बा नाफाम थानायखौ नुयोमोन आरो नायाबो मेरलामोन नालाय ओ बेनिफ्राय दाथ' आरो
नुयोमोन नालाय जेनेबा ना ना फोरनि आं आंखाल गैया। दुब्लि बारिफोराव सेन साना दोनबानो फाललासे गाहाम नाङो बिदि जायोमोन आरो होमबाथाय नाफाम बानायनायाव स'सिन
स'हाससिन जायोमोन दाथ' आरो दुब्लियावबो ना मोनला उम
दा नों सेन सानायाबो खम बेखौनो बे नाफाम बालायनायफोरबो खमायबाय आरो औ औ खिन्थु मोजां आदार दे आं जा मोजां मोनोना
मोजां मोजां मोजां बिराद मोजां मोनसे बे नेसारेल माबायै बानायनायथ' बे बुस्थुआ।
बेनोसो थावबो हा बानायनायाव ओ।
बिराद मोनसे मोजां माबामोन बे
एव नाखौ देग्लिग्रोना लायो ना फार्स्टआव? नाखौ देग्लिग्रोना लानानै बेहाय थास'बो देफायो नामा औ औ।
नाखौ मोजाङै फोरानग्रोयो फोराननानै आमफ्राय बेयाव थास' खौ गोसोम बाहायो थास' गोसोम बाहायो अ जोंनिथिं बांसिन माने थास' गोसोमखौ बाहायो आमफ्राय थास' बोबो फोरानबाय
फोरानबाय
बिखं'खो उ आमफ्राय नाखौबो फोरानबाय उनाव बेखौ दिंखियाव आरामस देग्लिनानै दिङदि सोरबा थियाव देग्लिबाय सोरबा उवालाव दे-देग्लिबाय औ बेखौ माने औ बेखौ देग्लिनानै मोनस ए माबायाव सोबाय आरो दो गोदो दोआव सोयोमोन, औ औवा हासुं बायदियाव सोयोमोन सोनानै बेखौ औ औ औ बेनिया गोथावसो जायो बेनिया माने इक'स सिस्टेम मोनसे फैयोथ' ओमफाय बेअ' अ'आय खारैजों लिरथेनाय जों नुदों बे खारै हांगारा, बेजोंबो लिरथेयो औ बेजों माखासेखौ जों बिदि लिरथेनाय नुयोमोन। औ औ माने किसुमान माबाफोरा हाबहैया होनो आरो गाज्रि बुस्थुफ हाबहैया होनो खारिजों लिरथेबा आरो बिदि होननानै बुङो आरो गोथौ बेफोरखौ। बरफ्रा। जानायखौ स्टार्ट खालामफिननांगौसो।
नांगौ नांगौ आरो बे आजिखालिथ जेनेबा कमार्सियेल जेनेबा फालांगि खालामग्राफोरा बिसोरखौ मा। हा खोनायो आं एम्बुफोरखौबो बानायलाबायो होननाय खोनायो आङो। एम्बुफोरखौबो देग्लिनानै जिहेथु ना ना बायदि बेसे खारना लायोबो एम्बुफोरखौबो एम्बु फिसाफोर जाबा। बे फोराननानै हमना लाबानै फोराननानै नाफामखौ बेजोंबो बानायनाय खोनायो आरो ओमफ्राय बे जाग्राफोराथ मिथिला उनाव।
उ उ उ। उ उ एक्सलि जोङो एकदम बे बुस्थुखौ नाफोरखौ खौबो जोङो फ्रिजाव खालामनानै बा बे लकेल जायखौ जों लकेल ना होनना बुङो सें ना। थुरिना बायदिसिना बेफोरबायदि। बे जोङो जिथु अरिजिनेल जिथु जोंनि माबा ओनसोलाव मोननाय बै गोदो मोनबोनाय नाफोरखौ जों। प्रिजार्भ खालामनानै। फिनायनि सिस्टेम खालामनानै जों बेफोरखौ जोङो ना हा महरै बानायनानै जों मार्केटआव फाननो हायो नामा बेखौ साननांगौ आरोखि।
सानजायो सानजायो औ आरो बे मोनसे खोनादों गलसो मानां नंगौ ना नङा बे औ बे नाफामजों थारमाने जौ लोंबाथाय थारमाने थाब फेयो होननाय खोनायो।
थाब फेयो फेयो जौ लोंबाथाय थाब फेयो होननानै बुङो आरो। मानसिफ्रा दा जौ लोंनायाव। मानसि मोनथिसिगोन आरो जौ लोंनायाव बे जा जा जा। हाफेरनायफ्रा। बिसोरो। मोनथिसिगौ आरो ओरैनो बोराय बुरैफोरखौथ' जों खोना बुंनाय खोनायो। बे नाफामजों लोङोबा थाब फेयो होनना
औ औ औ बे नाफामखोबो बुहुत। था रोखोमै सङो सोरबा आरो संफिननाय टाइमाव खारै होयो सोरबा आरो गो खै होयो बिदिबो सङो संनायालाय अ अ मोननै मोनथाम सिसटिमाव जायो आरो मानसिफोरा सोर आरो रोसि फुदुंनाबो।
उम।
गगा मोनबाफोर नाफाम औ गगा मोनबाफोर नाफाम साफाम होन लोंबाथाय थाब फाहाम मोननाय खोनायो आरो।
बे मेडिसिन बायदि खामानि मावो आरोखि। उम दे होमबा सार। थ'बाय नामा औ दे थेंकिउ।